हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों औ
औ औ दे नोंथां मा खालामदों ओरैनो?
होयो नोंथां ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो नै
औ औ औ आंबो दङ ओरैनो
औ ओमफा दाव दाउ गाबसोदों माथो नों थां
अ औ खोनादों नामा नोंथां? औ औ दे नोंथां जों मायबा मोनसे लानानै एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजायो नोंथां औ खोनादों।
औ औ दे होमबा जों आघोन मानास लानानै एसे सावरायनोसै नोंथां। माइरं गोरलै जानाय माइरं गोरलै जानाय जोंनि बर'फोरनि औ।
नोंथां एसे बुं।
आगोन मासआव जोंनिया बेयाव। आघोन मार्चआव जोंनिया गेजेर गेजेरानो जाफ्रामोन ओ दाइना गु बेबायदि जिनै माहानि गेजेराव दाइना गुआ मानथ्रा आरो नङा होमबा। आघोन गोजां बोथोर जायो जोंनि आ माइ आबाद मावनानै। जोबखांजोबनायनि उनाव जायो आरो नङा होमबा नोंथां बे आघोन मांखौआवबो खायसे खायसेया माइब्रा जुसा बेखौ हानो थायो नोंथां नङा होमबा।
औ थायो ओ
बेखौ जोङो गोबाङानो जोंनि बर' हारियाव गोबाङानो आगोलनिफ्राय बेबायदि आबादजों आबाद मावनानै जाबोनाय नङा होमबा?
औ।
बे आबाद मावनानै। बे जाहोना जानाय माने आबाद मावनाय जायै जायै फैनानै बेबायदिनो दासिमबो दङ, आबादजोंनो जोंनि सोलियो बेबायदिनो जो आघोन मासफोराव अ माइ हाखांनो हाया माइ माइरं गोरलै जानो थाखाय माइरं गोरलै बावनो माइरं गोरलै जानो थाखाय जोङो आघोन मांखौ माइरं गोरलै बावनाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां। औ औ ओ आघोन मार्चनि गु साननिफ्राय। आगोन
औ ओ
गिबियावनो बिनि सिगाङाव खुङा गु सान दाइन दिन थांनानै दाइन सान थांनानै गु साननिफ्राय जोङो बेखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां गोबां गामियावनो जमा जमा गामियाव लोगो नांनानै। गु थारिख खालि ओ जानाय जायो बेखौ। आरो बेनि उनाव। ओ नखर नखर गासैबो नखर नखर गासैबो ओ एकदम जोब था थामजि थारिखालागै आगोन माखोन थामजि थारिख हालागै जानाय जायो आरो नोंथां बेयाव माइरं गोरलै बाउनाय जायो नोंथां औ बेयाव बेयाव सोरहाबा सोरहाबा औ गुबुं। गुबुन दोरोम गुबुन गुबुन दोहोरोम एसे बेलेग बेलेग जायो।
औ धोरोम लाना धोरोम आलदा आलदा जायो खान्थिफ्राव।
जोंनि हारसाफोराबो जायो। जोंबो जायो बिदि।
औ औ।
जेन बाथौनिया एसे बेलेग आरो। सोरबा हाथारनाय बिदिबो थायो।
औ।
अ दाउसा हाथारनाय बिदिबो थायो। दावसा फारेव। औ औ हाथारनाय आरो एंगारनायबो थायो नोंथां।
औ।
अ। नोंथांमोननि जोंबो बेबायदि ना?
जोंनिथिंबो औ जायो बेबायदिनो जों माने बै बै समावथ' माइफोर ओ। ओ फ्राय सोरबा सोरबा हा हाङो बा सोरबा औ सोरबाया मालाबा हानोबो जास जा जाया नाथाय जोङो औ जों। ओ बै ओ फोरबोखौ बा बै ओंखाम गोरलै जानाय माइरं गोरलै जानाय फोरबोखौ खुंनो थाखाय जोङो एसे हाग्रोनानै लाबोनानै जोङो माइ सौनानै माइ औ।
नंगौ।
खालामनानै ओमफ्राय जोङो बावो माने गिबि इसोरनि मुङाव बावग्रोबाय बिनि उनाव जों ओ जाबाय संनानै अनदला ओंख्रि दाउ द बायदिजों संनानै जायो ओमफ्राय बै बैखालिनो जोङो माबाखौबो नुयो आरो बै नांगोल जुंगा खदाल जायफोरखौ जों आबाद मावनायाव बाहायो औ बेनि थाखाय जोङो माने बेखौ मान होनानै बै सानखालिनो बाउनाय एबा साफा सुस्रांनानै आ साफा सुफा खालामनानै बावनायखौ जों नुयो आरो बावो
आगोल जोबोद इन्टारेस्ट मोननो नोंथां गोबां गामियावनो बा बड'नि गासै गामियाव बेबायदिनो न'खर न'खर जानो लिङोमोन आरो माइ गोरलै जानाय जोंहा दङ दिनै गाबोन फै फै बिदि लिङोमोन आरो नोंथां। लिंनानै आं जोबोर इन्टार मोन आरो आगोलनि दिनाव आगोलनि समाव दा नाथाय बेफोरखौ नु नो थांला नोंथां गासैहाबो न'खर न'खर आरो फैनि बिबायदि जमा जमा फैनाय नुन-नुनो मोनला आथिखालाव गावबा गाव होयो गावबा गाव जाय बिदि जादों आरो
औ आथि खालाव गासै बिथिङावनो माने बेबायदि ज' ज'यै ओ बयजोंबो गोरोबलायनानै बा रंजायै बाजायै खुं ओ खुंनाय खान्थिफोरा खमायलांनो हम हमबाइ आ रो फ्राय माने गाव औ गावबा गावल' गाव-गावबा गाव खालामबाय बा-अ-अ-फुद जिबाय ओमफ्राय फोजोब्बाय बिदि बिदिसो नुस सै आरो
नं-नंगौ दे नंगौ दे नोंथां खम समनि गेजेरजों फोजोबनो नागिरो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनियाव ओ बे सानखालि बे दाउसा हाथार नायफोरखौ नोंथां बे दाउसा हाथारनायफोरखौ अफबर जिब' नोंथां मोनथि थियोना फग' होनना बुङो। औ फग' पग' बनायनाय जायो आरो बे दाउसा फिसा-फिसा दावसा हाथारनायखौ बासिनानै बासिनानै बेखौ माने एवना लायो नोंथां। बेखौ एवना मोजाङै एवनानै लानानै ओंखाम सङो नोंथां ओं खाम संनानै बे दाउनि रोसिजोंनो गलायनानै बे खोनो भग' होनना बुङो आरो नोंथां। बेखौ भग'खौ जाय जाय मानसि लिंदो बिसोरनो फागायना होयो आरो नोंथां जायो। आरो इसोरनो बो बावनाय जायो गिबियावनो इसरनो बावनाय जायो। बावनानै आरो रायजोफोरा एबा न'नि फोरा जायो आरो नोंथां। बे बे सानखालि औ औ आरो बावथायफोराथ' थायो नोंथां। फिथाइ सामथाइ आफेर आंगुरफोर फावथायफोरा थायो। औ आरो बे सानखालिनो जोबगोन थैसो बावनाय होनो बुङो नोंथां। गासै फुजाया जाखांजोबनायनि उनाव गोथैसोबावो जोंनिसिम नोंथांनि मोनसे माबायदि मोनथिया दिसुन माने खोला हाथिं। औ सिथ्ला औ नंगौ नंगौ।
आ औ।
थ्लानि खोला आथिं एसे लिरदबनानै बेयाव लाइ लाइजौखौ एसे हानानै गांबा बिदिनो फिसा फिसा खालामनानै बेयाव जखाय एसे आ बे आगोलनि थैनाइ आबै आबौ, आइ आफा बा आबै आबौफोरनो बिदिनो
औ औ थैनानै थांनाय आबौ, आबै आजा आजैमोन नि थाखाय बावनाय जायो आरोना?
जाहाथे मोजाङैनो सुख थाहैथों सोर मोजाङै बेखौ जा बेबायदि बिसोर थांनानै थानाय समायाव जा जा जायोमोन बेखौ जाय जाखो मोनो आ बिरिफोरबाबो सादाफोर
औ माने थांनानै औ थांनानै थानाय समाव माने जाय जायखौ जानानै लोंनानै मोजां
मोजां मोनो बेखौ बावनाय जायो आरो नोंथां औ। धुप लगायनानै बिदि बावनाय जायो। नोंथां मोनथिं बिदि न'?
ओम दङ औ जोंनिजोंबो बेबायदिनो माने जानाय बा गावसोरो जानायनि लोंनायनि सिगां माने बिसोर बिदिनो बाउग्रोयो आरो थैनानै थांनायफोरनो जाहाथे बिसोरबो जायो। ओमफ्राय आरो मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे जेबो ओं गाज्रि गोहोम ख्लैया न'खराव औ जोंनि गेजेराव औ। जायखिजाया जानाय लोंनाय मुवा बेसाद। फोरखौ गाज्रि खालामा ओम। बेफोरनि थाखाय।
ओ -प्रब्लेमाव खोलैया। बिदि साननानै होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो ओं थारिखनिफ्राय थारिखालागै जाय जाय मोजां बार नायनानै मोजां सान नायनानै। बिदिनो गासैबो होयो आरो न'खर न'खर नङा होमबा नों। सोर बाहागिफोरा न' जेनबा थायो बिसोरो ओ-ज'यै। ज'मा होयो औ सोरबा जि जो जि न'खर जिबा न'खरा लासै ए दाउसा बोला बिसोर जमा थायोबा बिसोर जमायैनो होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिनो खानाया। ओ-जानाय लोंनाया एसे गोदोरबो जायो खायसे खायसेनियाव। फागि गेदेरफोरा औ। अमा मासे असे उमख अमा मासे गाहाम फुथारना जालायलायो बिदि।
औ नंगौ।
हो हो
एखे जोंनिथिंबो बेबायदिनो नुनो नुनो मोनो। ओ- बिदिनो नखर। नखर थायो। ओ दस ओ-जि न'खर बा नैजि न'खर। थामजि ब्रैजि गाहाम न'खर दङ माने बिसोरो जयै बावो फालियो आरो फोरबोखौ ओमफ्राय बे आरो जयै रायजो जोंथ' ज' ज' ज'यै फोरबो जाखायो
औ औ नंगौ जोंनियाबो रायजोयैनो जाखायो नोंथां जोंनिया जायखिजाया गु थारिखै जाया जायखि जागोन मानसिनि गेजेरावनो गासै गामियाबो न'खर न'खर फैनानै जोंनि गामिया न'खर न'खर फैनानै बे थानसालियाव जमायैनो जायो आरो नोंथां
औ औ औ
नाथाय आगोलनिख्रुइ गोबां खमायबोबाय आरो नोंथां आगोलनि बादि आगोलनि बाय नि जाला गोबां खमायबाय आगोलनिफ्राय
नंगौ नोंथां बहुद गोबां सोलायबाय आगोलनि बायदि फथ' गैलानो आ आथिखालाव औ
दे होमबा समाबो जाबाय जोंया नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
दे नोंथां औव दे
दे दे